हेलौ।
हेलौ।
अ हेल' नोंथां।
खोनादोना नोंथां?
औ खोनादो नोंथां। ओ नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
जों दसे सम ओरैनो दङ'ब्ला दसे खामदोंमोन आङो।
औ ओ रायलानो हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला जोंहाथ' दा ओरैनो दैज्लां बोथोर नङा होमबा? दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर बिनि सोमोन्दै नोंथांजों दसे रायलायनो होननानै
औ औ।
अ नोंथाङा होमबा फोरमायना होनो फोरमायना होलाय।
औ औ औ ओ दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर होनो होनोब्ला एसे उम दैज्लां बोथोरजों मेसें बोथोरजों एसे ओ फाराग दं आरो दैज्लां बोथोराव उम अखानि बिबाङा एसे गोबां जायो ओ आरो दुब्लि फोथार बारियाबो दैजों बुंफबनाय जायो दैज्लां बोथोराव ओ बिदिनो मेसे मेसें बोथोराव अखानि बिबाङा गैया जायो ओ बिदिनो ओ दुब्लि फोथार बारियाबो ओ रानस्राव जायो आरो।
औ।
ओ बिदिनो दैज्लां बोथोराव ओ दैलां बोथोर आरो मेसें बोथोराव सुबुं मा आबाद मावनानै जायो आरो बिदिनो दैज्लां बोथोराव आलादा आबाद मेसें बोथोराव आलादा आबाद मावनानै जायो आरो ओ दैज्लां बोथ बोथोर होनोब्ला जों ओ मा मा आबाद मावनानै जायो होनोमब्ला ओ बांसिन गिबियावनो दं माइ आबादखौ बांसिन मावनाय नुनो मोनो आरो।
ओ बेनि अनगायैबो ओ दैज्लां बोथोराव माइनि अनगायैबो मैगं थाइगं ओ गोबां आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै ओ मैथा बा भेन्दि, लेस्रि, काक्रेल भल, जिंखा बेफोरबायदि गोबां आबादखौ मावनाय नुनो मोनो आरो।
औ।
दैलां बोथोराव। बेबायदिनो ओ दैज्लां बोथोराव ओ ओ दैनि ओ बांनायनि जाउनाव ओ सुबुंफोरा ना बायदिसिनाबो हमनानै जानो मोनो आरो।
उम।
आरो बिदिनो मेसें बोथोरावबो सुबुंफोरा बिदिनो ओ मैगं थाइगंनि ओ आबाद बिदिनो जेरै आलु गरसि माबा जेरै आलु आरो बेसर, सबाय ओमफ्राय ओ दालि बिदिनो गोबां ओ मैगं थाइगं मावनानै जायो। सुबुं माहारिया ओ थांनानै दं आरो बेफोरखौ फालांगिफोर खालामनानैबो
औ।
रां आरजिनो हायो, नोंथाङा ओरैनो दै दैज्लां बागैनि दैज्लां बोथोरनि एसे मा मा मिथिगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
अ' जागोन दे नोंथां।
ओ ओम।
जोंहाथ' दैज्लां बो थोर हिसाबै जोंहा दैज्लां बोथोरा माखौ होनो बुङोब्ला जेनेबा नोंथाङा फोरमायनाय बायदि दैज्लां बोथोराव जोंहा अखानि बिबाङा बारा जायो। बेखौ जोङो दैज्लां बोथोर होनना बुंनाय जायो आरोना। ओमफ्राय जोंहा दैज्लां बोथोराव मेन आबाद हिसाबै जोंहा माइ आबादखौ मावनाय जायो।
औ।
जेरै जोंहा अखा हानांगौ आरो दै नांगौ आरोना। ओंखायनो जोंहा मेन दैज्लां बोथोरा माइ आबादखौ मावनाय जायो। बेखौ ओमफ्राय बिनि अनगायै जोंहा जायगा लायै जायगा बिदिनो गोरान खे
उम।
गाहायावहाय माने जोंहा मैगंफोर आबाद मावनाय जायो। जेरै फाथो, मैथा बिन्दि आरो बानलु सिब्र' बेफोरखौ मावनाय जायो आरो, आरो बेनि अनगायै जिंखा
ओम।
बेफोर आबादखौ मावो आरोना
ओम ओम ओमफ्राय ओरैनो ओ नोंथां ओ‌ दैज्लां बोथोरनि माइ आबादखौ माबोरै मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना? हेलौ। खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ। ओ आं बुंदोंमोन ओ दैज्लां बोथोरनि माइ आबादखौ माबोरैहाय ओ मावनाय जायो बेखौ आं नोंथांनाव सोंदोंमोन ओ
औ औ औ जागोन दे नोंथां। खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों।
औ जोंहाथ' ओरैनो माइ आबादखौ मावनो थाखाय गिबियावनो जोंहा खोथिया फोनांगौ जायो बे खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंहा सिगांनो माइ गुथि मोननाय माइ फिथाइ मोननायखौ जोंहा खोथिया फोनो थाखाय माइलि हिसाबै दोनखानाय जायो।
औ।
बेखौहाय जोंहा खोथिया फोनो थाखाय बस्थायाव सोनाय।
औ।
साननैसो फुख्रियावहाय जोंहा गारसोमनानै एबा सोमनानै दोननाय जायो आरोना बेखौ। सोमना दोनसिगोन जेब्ला साननैसो सोमना दोनखांनायनि उनावहाय बोखांनानै। हा समानावहाय जोंहा बेखौ माइलिखौ फेनलानानै थालिर बिलाइ बा जिजों खोबनानै दोननाय जायो आरोना गाजा बेरनो थाखाय। जेब्ला बे गाजा बेरो अब्ला जोङो दुब्लियावहाय खोथिया फोनो थाखाय हाखौ जोङो एवनानै लासिगोन
उम।
एवनानै लानानै। जेब्लासिम हाया खोथिया फोजानाय जाया जोङो बेखौ एवबाय थासिगोन ओमफ्राय। जेब्ला जोंहा बे माइलि गाजा बेरहोनाय बे गाजा बेरहोनायाबो गाजा- बेरोबाथाय जोङो बेखौ दुब्लियाव लांनानै जोङो खोथिया फोनाय जायो आरोना।
उम।
खोथिया फोनानै जोंहा जेब्ला। खोथिया देरसान्दि खोथिया लावसान्दि जोंहा
औ।
गुबुन हाफोरखौ माइ गायनो थाखाय जोङो हालेवबाय थासिगोन
उम उम।
हालेवनायाबो जोंहा गोदोनि दिनावहाय जोंहा माइ आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो बांसिन मोसौजोंनो हालौवनानै औ मोसौ मोसौजों बांसिन हालेवनाय जायोमोन मानो होना जोंहा ट्रेक्टर गैयामोना गोदो।
औ औ।
दानि दिनावहायथ' जोंहा फ्रायानो मोसौजों हालेवनाय नुनो मोनला। जोंङो ट्रेक्टरजोंनो हालेवहोनानै जोङो बांसिन नुनो मोनो आरोना। हालेवबाय थानानै जोंहा जेब्ला खोथिया फुजानाय जायो अब्ला जों खोथियाखौ फुसिगोन। खोथिया फुनायाबो। फुखांनानै जोङो जेब्ला मा गुबुन हाफ्रा हालेवनानै जेब्ला जोंहा माइ गायजानाय जायो। अब्ला जोङो खोथिया। खौ फुनानै जोङो माइखौ गायो आरोना। माइ गायनायाबो। गोदोनि दिनावहाय जोंहा रुजुना नायोबा गोदोनि दिनाव मानसिफ्रानो गायजोबोमोन आरोना ज' ज'। बदल बिदिनो हाजिरा बिदिनो गायलाय लायोमोन आरो। ओमफाय जोंहा दानि जुगावथ'। मानसिबो मोननो थांला बा मानसिया गायनो नागिरला आरोना। टेग माइ गायग्रायाबो ट्रेकटर ओंखारबाय। ट्रेक्टरजोंनो गायनानै जोंहा जुगजों लोगोसे सोलायलांनानै माने। जोंहा मेचिनजों गायोबा औ। सानसेयावनो जोंहा बिदिनो दस बिगा बिस बिगा बिदि गायनो हानाय जायो आरोना मेचिनजों।
औ औ औ।
ओंखायनो मेचिनजों गायनाय जाहैबाय जेब्ला। माइ गायो गाइनानै जोंहा। गायखाङाबाथाय जोंहा बिदिनो मा होनो आलिफोरखौ मोजां बानायनांगौ आरो ना जोंहा माइ गायनाय जायगानिखौ मानोहोनबा बेयाव माइ आबादा जोंहा मेननानो जाहैबाय जोंना दै अखा बेजोंसो माइ आबादा जायोनालाय
माइ औ माइ आबाद मावनो थाखाय ओमफ्राय ओ मेनानो दै नांगौ आरोना उम उम
खौ जोंहा मोजां आलि बानायनानै
औ
बे मोजां होथेनानै दोननांगौ जायो आरो जाहाथे बे मायावहाय दैया थाबाय थायो
औ
उम
अ माइ आबादखौ ओ उम उम देलाय बुंनाय अ ओ देलाय बुंफिनलाय
गायखांबाथाय जोंहा बिदिनो जोंहा बे आलिफोर जावफ्रांना दोननायफोरखौ होथेनानै दोननांगौ आरो ना माइ देरसोनदि औ बेखौनो होनदोंमोन आङो
अ उम माइ आबादखौ ओ बेबायदि मावनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
अ ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगा गैलाय दा माइ आबादखौ ओ गाय गायखांबायना गायखाङाखै
जोंथि सोरबा सोरबा गायखांबाय सोरबा सोरबा गायखाङाखै बिदिनो मा होनो बोरि हाफ्रावहाय जोंहा दै नांगौ बादि दै मोनाखै बेनि थाखायनो जोंहा सोरबा सोरबा मेचिन सारनानैबो गायनांगौ जादों सोरबा सोरबा अखाखौ नेनानै गायदों बेबायदि
उम उम नोंथांमोननि जायगाया होमबा ओ बोरि बोरि नामा जायगाया
औ बिदिनो जायगालायै बोरि सोरनामा अबावबा फारसेथिं बोरि फारसेथिं दलहा बेफोरबायदि आरो ना नोंथां
औ
नोंथाङाबो नोंसिनि नोंसिनि जायगाथिंजाय माबायदि जायो माइ आबादा बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा
ओ दहा हायानो बांसिन हाखौ
मोजां खोनायासै नोंथां
आखै हाग्रा बोदो दहा हायाव हाग्रा जायो नालाय बिदिनो हाग्रा बोदो हालौदो बिदिनो दासो ओ लाहार फाहार खालामबाय दङ आरो गायनो दहा हा नालाय एसे गोबावजों गायनो गोनां जायो
अ उम
बिदिनो ओ दैफोराबो दैफोरखौबो मोनसे अ औ औ ओ बिदिब्ला नोंथां ओ दोनथ'लायनोसै नामा?
औ औ दे नोंथां दे
औ औ दे